हेलौ खोनादोंना? खोनादोंना?
हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ दे बि दिब्ला जोंहा सुबुं मुलिनि सोमोन्दै रायलायनि
ओं। दे नोंथाङा एसे बुंग्रोदो सुबुं मुलिनि फारसे।
औ जोङो सुबुं मुलि होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आजौ आजै समनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोननाय बा सोरबिथिङाव मोननाय बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बायदि आरो बिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुर रोदा बायदि बायदिफोरनिफ्राय माने खांथिंनानै बेफोरखौ खांथिंनानै मुलि महरै बाहायनाय जेरै खांथिंनानै फुदुंनानै लोंनाय बा देग्लिनानै बरि बानायनाय आरो फोराननानै दोननाय जाहाथे उनाव गोनां जानाय समाव बेखौ माने बाहायनो हायो मानो होन बोथोराव बबेबा हाग्राया बा बिफां माने रजआ बा मोननो थांनो नागिरा खम जायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने बेफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो बेफोरखौ बुथुमनानै दोनो आरो जाहाथे उनाव माबा मोनसे बेरामा जायोब्ला मोनब्रबाब्ला मोनब्रबनो गोब्राब जायो। बेखौ माने ग्रोब बाहायनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै दोनथुमनायबो जायो। आरो समनिबो आंखाल जायो माब्लाबा माने हरखाब बेराम आजार जाबो बाय नोङो बिफां लाइफां नायगिरनायाव गोबां सम थाङो बेफोरखौ नोजोर होनानै माने बेबायदि बेराम जानो हागौ होननानै जायोब्ला थाबैनो जाना होनि होननानै बेखौ माने बुथुमनानै बा दोनथुमनानै दोननाय जायो। ओ जेब्ला बेराम आजार जागोन अब्ला बेखौ माने थाबैनो जानानै बेरामखौ फाहामनो हानाय बायदि। ओ जोङो। सुबुं मुलि होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो माने आजै आजौआ गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय बेखौ जोङो बुजियो मानो होनोब्ला जों बर सुबुंफोरा मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनानै थानाय मोनसे हारि। मिथिंगायाव बिसोर बर' सुबुंफोरा मिथिंगायावनो थानानै बा बिफां लाइफांनि गेजेराव था नानै हाग्रा बंग्रा बा हाजो खंखर बायदिफोराव थानानै मोजां मोनग्रा सुबुं बिसोरो बिनिखायनो माने ओ नांगौ। गोनां मुवाफोरखौ बेफो गेजेरनिफ्रायनो बुथुमो बिसोरो ओ बेबायदि बिदिनो माने सुबुं मुलिखौबो बिसोरो बिनि सोर बिथिंनिफ्रायनो बिसोरो खांथिंनानै सुबुं मुलिखौ बानायनाय जायो। जोङो सुबुं मुलि होनोब्ला जोङो गोबां गुबुन गुबुन बेराम आजारफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै गुजुनाय गगा मोननाय लोमजानाय बा आमाय मोननाय बायदिफोराव गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बायदिफोर बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ बुथुमनानै फुदुंनानै लोंनाय बा देग्लिनानै जानाय बेफोरखौ जोंङो मोननो हायो, जोङो बेराम आजार जानायनि अनगायैबो जोंहा हरखाबै माबा जिब जुनार अरनाय बा एम्फौ एनला अरनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोंङो गोदोनि आबै आबौमोना माने ओ सुबुं मुलिफोरखौ खांथिंनो बा बे जिब जुनार अरनाय समाव बाहायनो थाखाय गोबां मुलि फोरखौ खांथिंनानै माने बे जिब जुनार अरनाय समाव बे जिब जुनार अरनायनि बिजानुखौ थैहोनो थाखाय बेफोर मुलिफोरखौ बाहायोमोन, औ आरो जोंङो बिदिनो जिब जुनार अरनायनि अनगायैबो जोंङो मोननो हायो एम्फौ एनला अरनाय एम्फौ एनला अरोब्लाबो माने मिथिंगायावनो मोननाय ओ बिलाइ बा हाग्रा बंग्रा माबा माबि बायदिफोरखौ सिफ्लेनानै बे जि जायगायाव एम्फौ एनलाफ्रा अर थों बेखौ फोननानै लायो आरो बेनि अनगायैबो खायसे गोबां बिस गोनां एम्फौ एनला थायो बेनि बिसफोरखौ खारहोनो थाखाय बेखौ मुलि महरैबो बाहायनाय जायो, जाहाथे फोननायनि अनगायैबो बेखौ माने जानाय महरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हरखाबैनो मालाबा बौनाय बा माबा मोनसे हायज्रिनाय जायोब्लाबो माने मिथिंगायावनो मोननाय बिलाइ बा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौनो जोंङो हरखाबै माने खाथियावनो मोननायखौनो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंङो माबा मोनसे बौबाय अब्ला माने हरखाबैनो थैखौ थाबथाहोनो थाखाय खाथियावनो थानाय हाग्रा बा जार्मन बायदिफोरखौ माने हरखाबैनो माने बिखौ सिफ्लेनानै‌ फोननानै लाबाय अब्ला बे थैया थाबथाबाय आरो बे ओ गोदोनिफ्राय फोथायनाय बायदिब्ला माने थास गोसोमनि ओ थारानि बे बिगुरखौ जिरनानै खाथाबनानै लायो बेफोरबायदि गोदोनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि खुगाजों खुगा बेफोरबायदि सुबुं मुलिफोरखौ माने बास्लायहोबोदों आरो जोंङो मोननो नुनो मोनोदि आथिखालाव सुबुं मुलिनि बाहायनाया गोबां खम बिबांनि जाबोनो हमदों। मानो होनोब्ला दानि औ दानि आथिखालनि मुगायाव गोबां जौगानाय टेक्नलजि मुगा जाबाय बिनिखायनो माने ओ जेब्ला गोनां जायो अब्ला माने मुलिफोर बाहायनाय खौ नुनो मोनो ओ गोदोनि आबौ आबैमोन खांथिंनानै बानायनाय मुलिफोरखौ मानो होनोब्ला खांथिंनाय मानायावनो जों गोबां सम थाङो बेनिखायनो आथिखालाव गोबां रोखोमनि माने मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंङो समनि आंखालाव गोदोनि आबै आबौमोना जिबायदि मुलिफोर बाहायनो एबा बानायनो रोंगौमोन बेखौ दानि आथिखालनिसो सुबुंफोरा बेखौ माने मोजाङै नोजोर होला माने सोलोंनो गोसो गैला बेनिखायनो माने आथिखालाव गोबां रो रोखोमनि खम बिबांनि बाहायनायखौ नुनो मोनसै जोंङो बेबायदिनो सुबुं मुलिनि सोमोन्दै बुंनो हायो आरो
उम्म
बुंङा नामा?
औ आं बुंनोसै। ओ सुबुं मुलि खौ नोंथांङा बुंदों जे
औ
गो गोदाय आजौमोना गाव मिथिंगानिफ्रायनो मोननायखौहाय बानायनानै ला बोनाय ना औ बे बाथ्राखौ आंबो एसे मिथिगौ।
औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आ जौ मोना बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मिथिंगायावनो मोननाय बायदिसिना बिफां लाइफां जिब जिबि नि अंगफोरजोंहाय मुलि बाहायनानै लाबोदों औ औं
औ।
जायखौ बाहायनानै बिसोरो गोबां बेमार आजारनिफ्रायबो रैखाखौ मोननो हामारो। बेबायदिनो बिसोरो बिफां लाइफांनि बिलाइ बेन्दों बिगुर रोदा बायदि खौ बिसोरो जादोंबो आरो बरि बानायनानै बाहायबोदोंबो। ना दा जिब जिबिनिबो जेरैहाय बिगुरफोर खोमोन नङाब्ला देहानि बबेबा मोनसे अंग बेफोरखौहाय मुलि महरै बाहायबोदों।
औ।
औ दा ओ गोलोम बोथोर फैयोबोला ओ ओ।
देबुं।
ओ आं मोनसे बुंग्रोनि गोलोम बोथोर जाजेनोब्ला बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मा जायो बायदिसिना गोखै गोखा फिथाइ जानानै देहाया लोमजानायजों नाख्रेब जायो। बिब्दिनो गोब्राब गुजु जुनायाबो जायो आरो गगा मोननाय खर' सानाय बाय दिजों जेनेबा बर'फोरा बैफोरबादिनो बायदि बेन्दों बेनलानि मुलिखौ बाहायनाय बाय दिनो गगा मोनोब्ला गुजुयोब्ला
औ औ।
गुबुन गुबुन रोखोमैहाय मुलिखौहाय बानायनानै लायो। गोब्राब गुजुनाय जायोब्ला थुलुनसि बिलाइ आरो हाइजेंजों देग्लिना बेखौ बिदैखौ सेबनानै बेरेमोदैजों लगायनानै फुं फुंआव खेबथामसो लोङोब्ला मा जायो? गारामाया एसे आराम स्रां मोनखाङो बिनिफ्राय हामनायनि लामायाव फैयो। थिग बेबायदिनो
औ।
गगा मोननाय जायोब्लाबो सामब्राम गुफुर थाव गोथां बिसोर मोननैखौ खौहाय फुदुंनानै खौ एसे सु गुसु जाहोनानै बांद्राय गुसुद्रायबो नङा एसेल गुसु जाहोनानै बेखौहाय गोदोना खाफाल आरो बि खायाव एसे फुरु उम फुननानै लायोब्ला देहाया एसे दुंखांनानै आराम मोनबोयो। आरो लोगोसे आखाय आथिं थाला बेवहायबो फुननानै होयोब्ला बेनि ओमफ्राय रेहाय मोननायनि लामायाव फैयो आरो।
औ ओं उम।
थाहाब
जोङो बेफोरबायदि सुबुं मुलि बाहायनायफोरखौ जोङो गोबां फोननाय देनाय जानाय दोनथु नाय बेफोरबायदिजों गोबां रोखोमनि मोनबोबाय। आरो जोङो बिनि अन गायैबो जोङो माने मोनसे रोखोम जों मोननो हाबावो बे मोनसे रोखोमानो जाबाय जोंहा मैगं महरै संनानै जानाय। जोङो लोमजा साजा जायोब्ला माने ओ जोंनि बारियावनो मोननाय बायदि बायदि मैगं जेरै गोखा गोखै जारि बायदि बायदि। फोरखो माने जयै खांथिंनानै माने दाउजों रोसि फुदुंनानै लोंनाय अब्ला माने ओ देहाखौ स्रां मोनो बेफोरबायदि होननानै माने जोङो बे मुलि फोरखौ एबा बिफां लाइफां एबा मैगं थाइगंफोरखौ खांथिंनानै मुलि महरै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेखिनियानोसै जों दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो लाखिगोन औ दे औ।